हेलौ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
अ नोंथाङा मा खालामना दं दायो
औ नोंथां ओरैनो जिरायनानै दङ
अ नोंथाङा ओरैनो जिरायनानै दङब्ला आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। जोंहा बे आयदायानो जाहैबाय जोंहा जि दानाय जोंहा बर' समाजाव जिखौ बोरै दायो। जोंहा बर' समाजाव बांसिन मा मा जि दायो। जि दानानै मा मुलाम्फा दं बेफोरनि सोमोन्दै दिै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। दा आं बेखौनो बुंनो सानो जि दानाया मोनसे बर' समाजनि एंगार हायै मोनसे खामानि जानानै फैबाय।
औ।
आरो जानानै फैबायल' नङा। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा जि बर' समाजाव जि दानाया मोनसे आरिमु आसार खान्थि हाबा हुखा बायदि सोलिबोगासिनो दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो। दा बर'। फोर गोबाङानो गावनि गाननाय जोमनाय। एक्स मा होनो? गावनि गाननाय जोमनाय आरिमु आसार खान्थि। दंखायो आरो बेफोर गाननाय जोमनायफोरखौ। बेखौ बर' सुबुंफोरा गावबा गावनो न'आवनो दानानै गानो जोमो। गोदो गोदायनिफ्रायनो।
औ।
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां औ।
औ बर'फोरा फ्राय हौवाफोरनि थाखाय गामसा। आरो हिन्जावफोरा दख'ना बेनो नङा होमबा बरफ फोरनि गाहाय गानग्रा जोमग्राया। गोदोनि समाव नाथाय दानि समाव जोंहा बिदिनो। दख'ना गामसानि अनगायैबो माखासे गोदान मुगाजों दिहुनजानाय। गाननाय जोमनाय सिजोम गाननायफोरखौबो नुनो मोनो। दा बेफोरो बर'फोरनि माखासे दोरोङारि नङा। जोंहा बर'फोरा गिबियै न'खराव दानानै लानाय सिफोरनि मादाव जोंहा दख'ना गामसा आर'नाइ। बेफोरखौ जोंहा फ्राय बर'फोरा दायो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा सिमा जि होनो जिे। सिमा बेसाङाव बनो थाखाय बेफोर बेफोरबादि आरो माखासे जोमग्रा बिहु फालि बेफोरबायदि सि दानानै दासिमबो सोलिबोबाय थाव आरो दासिमबो बेफोरबायाददि सि दानायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ औ।
गोदोनि समाव बेफोर सि दानायनि गेजेरजोंनो बेफोर बर'नि हारिमुफोरखौ मोजाङै फोथांनानै लाखिबोदों आरो गोदोनि समाव जोंहा सि दानायफोरा बेफोरबायदिनो गोबां जायगायाव अयभिं गैयामोनब्लाबो गावब गावनि न'खर न'खरावनो फिसा फिसा हिसान सालि ला लुनानै बेयावनो बेफोर जिफोरखौ दानानै दिहुननानै बेखौनो गाननानै बर'फोरा रायजो जाबोबाय आरो थांनानै थाबोबाय आरो बेफोर जिब फोरखोननो फाननानै न'खर खुंबोबाय न'खर सालायबोबाय ओमफ्राय आथिखालाव जोंहा गोबां गोदान मुगाजों माखासे मेसिन आरि फोर दिहुनजानाय जाबाय दा बेफोरनि गेजेरजों जोंहा बर'नि सि दानाय लुनाय बेफोरो एसे जौगासारनो हमबाय
औ
सिफोराव एरखांनाय आगरफोरनि बेलायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहाथ' गोदो गोदायनि ओखायनो बर'फोरा सि दानाय लुनायाव जि आगर एरनाय बेयाव जोबोरैनो आखा फाखाखामोन आंनि मिथि मिथिनो मोननायाव जोंहा गोदो गोदायनि सल'बाथाफोराव मिथिनो मोननायब्ला फरायनो मोननाय बादिब्ला आसागि बैसागि होननाय सानै बिब' बिनानाव दंमोन बिसोरो मा होनो अख्रां साजों दाउ मासे बिरलाङोब्ला बे दाउनि महरखौ बा थाबनो जियाव आगर महरै बेरखां होहोयोमोन बा एरखांनो हायोमोन
औ
बिब'आ सिदा ग्रा आरो बिनानावा बायजोआव थानानै अख्रांजों मायबा दाउ मासे बा माबाफोर खोनादोंब्ला गाबनाय खोनादोंब्ला माबाफोर बेरलांदोंब्ला बेफोरखौ बिबोननो खि थुथारनाय लोगो लोगोनो बिब'आ बै फोरखौ बै सियाव आगर महर होयोमोन। बेफोरबायदि माखासे सल'बाथाफोरनि गेजजों जोङो बर' समाजनि जिफोराव एरखांनाय आगरफोरखौ मिथिनो मोनो दा बेफोरनि गेजेराव जोंहा फ्राय गिबियावनो गाहायै जोंहा हाजो आगर फारौ मेगेन आगर दाउसा मोख्रेब आगर खसि हाथाय दिंखिया लाव बेगर बेफोरबायदि माखासे आरो आं मिथियाबो जानो हागौ आंनि मिथिनायाव बेफो फोर माखासे आगरफोरखौ बर'फोरा जोंहा गोबां नो सिफोराव एरखांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दानि गोद गोदान मुगायावबो बेफोरफोरखौ जोंहा मेसिन आरिफोरनि गेजेरजों मोजाङै मोजां साजायनानै बेफोरो आगरफोरखौ दानानै गोबां जायगायावनो बेफोर सिफोरखौ फाननानै गोबां गोबां रां आरजिनो हानाय बर'फोरखौ नुनो मोननाय जासै
औ
आरो बेफोरखौ गाननानै मोनसे गावनि समाजखौ मोजाङै गोजौ लामाजों जौगालांहोनो बा गावनि हारिखौ मोजां मोनसे सोद्रोम हारि महरै हारि सिबिसुला गावनि हारिखौ गाननाय जोमनायखौ लानानै रोगानाय दिन्थिनाय बेफोरफोरखो नुनो मोननाय जायो आरो।
ओम।
ओ मोनसे बे सि दानाया एंगार हायि बर' समाजनि आसार खान्थि। बेथ' बे दा बेफोरनि अनगायैबो सि दानायनि गेजेरजों जोंहा गोबां माखासे रां खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां? दा आंबो बेखौनो नोंथांनियाव गुसुङै मिथिफिननो लुगैयो जे सि दानानै बेसेबांसिम ओ जोंहा न'खरा हेफाजाब मोननो हायो। आरो नों बिथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि सि दानाय जायो नामा? गावनि हारिनि अनगायै ओ गुबुन हारिनि सिफोर दानाय जायो नामा बेफोरदि एसे बुंनानै होदो नामा नोंथा?
औ औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव जोंहा जोंनि बर' समाजनि
जे गानग्रा दख'ना गामसा बेनि अनगायैबो गुबुन हारिनिबो जि दानाय जायो। जेराव जोंहा बे जिखौ दानानै जोंहा बे जिफोरनि मुंखौ जोंहा गाले
औ।
बिदिनो गुबुन गुबुन गुबुन नामै मिथिनाय जायो माखासेखौ। बेफोर जि जिफोरखौ दानानै जोंहा जोंनि बर' समाजनि जोंनि गामि ओनसोलनि बा जोंनि जायगानि सुबुंफोरा जों बेखौ दानानै जों हाथाय बाजाराव फानहैनानै
फाला फानहैनानै जोंहा रां आरजियो। बे रां आरजिनायखौ जोंहा न'खर न'खराव बा फिसा फिसौ फोरोंनायाव जोंहा एसेब्लाबो रां मदद मोनो बा हेफाजाब मोनो बे जि दानाय रांजों लोगोसेयैनो जोंहा बे नि अनगायैबो जोंहा जोंनिनो बर' समाजाव बा बर' हारिनि गाननाय जोमनाय मा जेरै गामसथा दख'ना आर'नाइ बेफोरबायदि जिखौबो जोंनि बर' बे जि दाग्राफोरा जोंहा दाखायो गोदोनिफ्रायनो दाबोदों। दालाय दासिमबो दायो। लोगोसेयैनो जोंहा गोदोनि आरो दानि जि दानायाव एसे सोलाय स सल'खौ नुहोसै आरो गोदोनि समावथ' जोंहा
औ।
दायोमोन। नाथाय आथिखालनि समाव जोंहा उेभिं फोराव दाहैनायखौ जों नुनो मोनसै मानोना जोंनि जोंनि ओनसोलावथ' दायो जोंहा। माखासे गोबां उइभिं लाबोबाय बा खुलिबाय। बेयाव बे उइभंआव जोंहा गोबांथार जायगानि बा गोबांथार गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बा। गुबुन गुबुन सुबुंफोरा फैनानै बेयाव जि दाफैनानै रां खामायो।
औ।
लोगोसेयैनो जोंहा माखासे जि दाग्रा मेसिनबो ओंखारबाय जेराव जोंहा आखाइजों दानायनिफ्राय बे मेसिनाव साबसिन उ साबसिन जोंहा आगरफोरखौ खालामनो हायो।
औ।
मोजांसिन महर होनो हायो। लोगोसेयैनो जोंहा गोदोनि समावथ' जोंहा आखाइजों दानाय। जिफोराव जोंहा नोंथां बुंलांनाय बायदिनो दंहायो हाजो आगर। लाव बेगर दिंखिया नोंथां बुंलांनाय बायदि दहाय गोबांथार आगरफोरखौ जोंहा आखाइजोंनो। बानायोमोन जेराव नोंथां बुंलांनाय बायदि दहाय आसागि बैसागि मुंनि
ओं।
इसोरो नाथे दा आथिखालनि समावथ' जोंहा बेफोरनि अनगायैबो गोबांथार आगरफोर ओंखारबाय जेराव जोंहा
बेरखांहोनानै बा एरहोनानै बा माखासे मेसिनफोरनि गेजेर जों जोंहा बेरखांहोनानै गोबांथार समायना समायना।
औ।
जिफोरखौ दिहुननानै जोंहा फालांगि खालामसै आरो बे जिफोरखौनो। लोगोसेयैनो फालांगि खालामनानै गोबांथार रां आरजिसै। खामायसै आरो
औ।
बिदिब्ला जाथ'सिगोन नामा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनानै गोजोननायबो मोनबाय।
औ दे बिदिब्ला होमबा नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ दे।
औ।